हेलौ
हेल'
औ नोंथां औ गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांनो नोंथाङा दायो ओरैनो दंब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव जों रायज्लायनो हागोन ना
हागोन नोंथां औ
औ आदसा दे होनबा हब्ला आं जा लाना फैदोंमोन जोंनि माने हारिनि जुमाय संनाय लोगोसे बेफोरनि सायाव जों सावरायनानै नोंथांनो आं बेबायदि कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांमोननि एरियायावबो गोबां बेबायदिनो जुमायफोर बानायो खोमा नङा होमबा नोंथां औ जोंथिंबो बानायो नाथाय नाथाय दायो दानिया जोंथिं बहुत खम जाबाय आरो मानिनाया ओरनो नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होबा जेन आंबो मिथिगौमोन आरो गुबुन माबोरै माबोरै खालामनाय जायो आरो बिसिबां गोबावनिफ्राय बे जोंनि बर'नि बे जुमाइफ्रा संबोदों आरो मा मा रोखोमै बानायो आरो माबोरै बानायनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे ओ फोरमायना होबा बहुत गोजोननाय थागौमोन माने।
ओ हागोन नोंथां निथसय। ओ जुग जौआ जाबाय गोदो गोदाय जोंनि बर' समाजाव सोलिलिबोनाय मोनसे लोंग्रा मुवा
औ नोंथां
माने जौआ मोननै रोखोमनि दं जौ गिसि आरो जौ गोरान जौ औ जौआ जाबाय माने गिबियै जों माने जौगानायनि थाखाय जों माइरं नांगौ जायो
औ नोंथां
औ माइरंखौ जोङो खौनो गिबियावनो संना लागोरनाय जाबाय।
अ' आथ्सा।
औ, आं जेला माइरंआ ओंखाम बायदि मोन्नानै जेला ओंखामनि महर लायो अब्ला बेखौ प्लास्टिक एबा थालिरनि बिलाइफ्राव एरननानै बेखौ गुवारै फेनलाना लागोरनाय जायो आरो। ओ बिनि उनाव बिनि उनाव जों माने एमाव फुननाय जायो। एमावखौ जों एमावखौबो जों माइरंनिफ्रायनो बानायो खिन्थु जों बेयाव माखासे ओ जि मुलियारि बिफांफोर बेखौ होदेरनाय जायो आरो।
अ' एक्सट्रा बेबायदि माने माबा थादेरो आरो अ' आथ्सा आथ्सा।
औ नोंथां, औ औ, जों माने एमावआव होनो थाखाय दंफां राखेब नांगौ आरो मो खोना बिलाइ
अ'
आरो बिदिनो सोरबा सोरबाया माने थालिरनि बिलाइबो होयो। आरो खायफाया आनारसनि बिलाइ औ, मा ने नैबो आनारस बिलाइ आरो था-थालिर बिलाइ बि खौ होबा माने गोदै जायो माने जौ बिदैया गोदै जायो होननानै माने फोथायनाय दं जोंनि बर' नि गेजेराव। औ, माने आरो बे एमावखौ एमाव गोदान बानाय जेन्नायाव जों माने एमाव खर'
उम
माने सिगांनि एमाव बेखौबो माने नांदेरगौ जायो आरो।
औ, सिगांनि माने जि बाहायखानाय बिनि आद्रा थानायखौ आरो?
औ, औ औ, बेखौ माने एमाव बानायनायाव होदेरनांगौ जायो आरो।
आथ्सा आथ्सा।
उम बेखौनो माने जों बे संना लानाय ओंखामाव फुनलानानै लाग्रोयो। जेला फुनला खाङो बेखौ माने जों हरथामसोनि थाखाय जों माने उब्बा दोन्थ'नाय जायो आरो। जेला जौ बिदैया रोसि जाना रोसि जायो, अब्ला जों बेखौ अब्बा दोफ्राव सोनानै दोननाय जायो, सोनायनि उनाव बि बिदिनो जेला द सानसो थाङो जेब्ला सयदिनसो थाङो अब्ला जों मान ने बिनि बिदैखौ लोंनो हायो आरो।
अ आचसा माने ओ दानसेयावनो जों बे बेफोरखौ बानायनो हायो आरो।
औ हायो औ। आरो जोंनिया थाबावबाय माइब्रानि जौ माइब्रानि जौआबो बिदिनो जों गिबियावनो माइब्रानि मा माने माइब्रा माइरंखौ जों संना लाग्रोनाय जायो आरो।
आथ्सा सा।
बेदिनो एखे रोखोमैनो बेखौ मानो जाबाय खिन्थु जों माइब्रानि जौआव बेफोरबायदि एमाव बांद्राय बाहाय जाया माने एमावखौ बांद्राय बाहायोब्ला माने गोदैया खम जायो होननानै माने फोथायनाय दं आरो।
अ' आथ्सा आथ्सा।
बिनि थाखायनो जों माने एमावखौ जों माइब्रानि जौआव बांद्राय बाहायनाय जाया नोङाबा माने जोंना माइब्रानि जौआ खाब्रां जायो ओरैनोथ जों माने औ ओरैनोथ जों माने माइब्रानि बिदैबाथाय जोंना माने गोदै नांगौ नालाय।
औ-औ।
औ। आरो जों माइब्रानि बिदैखौ बिदिनो औ-औ दे बुं।
औ नोंथां बे ओ जुमाय गोरान होननानै खोनादों आं बे जुमाय गोरानखौ फ्राय माबायदि बाननाय जायो एसे प्रसेसखौ खोन्थाब्ला मोजां जागौमोन नामा?
औ होगोन नोंथां। ओ जौ गोरानाबो जोंना बेबायदिनो माने जेला जौ जौ गिसिया रायो। बिदैया जेब्ला बिदै बरहा जायो अब्ला जोङो माने अवबा मोनसे थौआव बेखौ माने लगायनानै लाग्रोनाय जायो हरसेनि थाखाय माने दै सोमनानै दोननाय जायो आरो। जाहाथे बिदैया माने बुरजा जायो बिनि थाखाय जों हरसे सो सोमना दोननाय जायो अखानायै बिखौ माबायाव ओ अदाबाव जानानै बे थौनि सायाव जेराव जों माने फ्रि दोनदों माने जौ गोथां दङ। बिनि सायाव जों माने मोख्रा खर' होननाय दं मोनसे
ओ।
औ बेखौ होनाय जायो आरो बे मो ओ मोनसे ओ पाइप थायो औवानि पाइप।
उम-उम।
औ बेखौ होनाय जायो आरो माने बे मो पाइपनि जोहैनो जोंना माने-माने खफ' एंगारनानै माने दै जाना फैयो आरो पाइपजों
बे आतसा कपनिजों माने दै जाना फैनाय बे खौनो जों जुमाय गोरान होननानै जों माबायो आरो ओमफ्राय बाव माबाफोर एमावफोर बाहायनाय जायो नामा ना एमावफोर एक्सट्रा बिदि थेला थाला आदसा। माने बयनिख्रुइ साबसिनानो बे जुमायगोरान आरो।
औ-औ मोख्रा खन मोख्रा खर'नि गोजौआव मोनसे दो थाबावो। बेयाव माने दैखौ होनाय जायो आरो दैखौ सोलाय-सोलाय होबाय थानाय जायो। जेला दैया गुदुं जायो अब्ला जोंना खफ' एंगारनाया खम जायो।
आतसा-आतसा-आतसा-आतसा।
खौ माने बिनि ओम गेसफ्रा थाङैनि थाखाय माने बेखौ मोजाङै लिरथेनायबो जायो आरो।
उम आतसा
औ ओरैनो नोंथांमोननिखै माबोरै बानायनाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनदों नामा जौ
उम नोंसि नोंथारगैबा आदसा नोंथारगोबा आं फोरमायनो हागोन नोंथां जोंथिंबो नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेबायदिनो जोंथिंबो मावनाय जायो एमावफोरखौबो बेबायदिनो होनाय जायो नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो साननै सानथाम दोननाय आरो लोगोसे बिदिनो जुमाइ गोरानखौबो बिदिनो बानायनाय नुनो मोनदों खिन्थु जोंनि ओ गामि बा बेयाव एरियायाव जोङो बानायनायखौ बहुद खम नुसै माने न'आव न'खर-न'खरल' बानायो आरो। बिदिनो गामि गंसेयावबा साफ फा बिदिनो मालाबा बिदि माबा मोनसे न'खरनि माबा जाब्ला मिथिंफोर जाब्ला लोगो हमज्लायनाय फोर खाना जालायनायफोर जाब्लासो बेखौ लोंनो थाखाय बिथांमोना बानायनायखौ आं नुनो मोन्दों गोदोनि जुगाव नुयोमोन नाथाय नाथाय बुहुत बिदिनो दानि जुगाव खम जालांबाय गोबां बिदिनो माबालांबाय खोमा जानो हागौ खम जालांबाय बानायग्राफ्रा ओंखायनो आरो लोगोसे आं बहुत बिदिनो जुमाय संनायनि सयथ' बहुत बिदिनो खोनानो मोनदों लोगोसे आरो जुमायाथ' बे जोंनि हारिनि जोंनि बर' हारिनि बहुद गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आाजौनिफ्रायनो सोलिबोनायखा बेखौ माबा मोनसे माबा जायोबा बैसागु जायोबा जिखुनु फोरबोफ्रानो जाया मानो जों बर'नि गेजेराव बेखौ बांसिनानो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै माइब्राखौ ओ मागोनि थाखाय फ्राय माइब्राखौ बाहायनाय जायो खोमा ना नोंथां माइब्रा संनायफ्रा मागो आरो बैसागोनि लोगोसे जुमाय गोरान जुमाय गिसिफ्राथ' अल माबायानो थाखायो बिदिनो मालाबा गामिनि गाहाय गोराफोर फैबा एसे माबाना होनाय जिखुनु बेफोरबायदिनि थाखाय आं फ्राय संनायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे जोंनि बे हारिनि बर'फोरनि माबायाथ' जुमाय फ्राथ' अलरेडि माबानिफ्राय सरखारनिफ्राय जि आइ टेक मोनबावनायसो जोंनि हारिनि नोंथां मोनथिगौ खोमा अलरेडि औ औ जौ थाङो जौ गिसिफ्रा बुहुद माने नोजोर नांजानाय आरो नोजोर नांजानायाबो बेबायदि गाज्रि नोजोर मोजां नोजोर नांजानाय सरखारजोंबो बिदिनो एसे गोजौआव थानायखा आरो ओंखायनो बेबायदि माबाबो संबाबो जेबो जानाय नङा बायदि मोनदो आं माने इयुनाव ओंखायनो आं दा बेखौसो बुंनो सानो माने बिदिनो लासै लासै फै जोंनि गामिफ्रावबो बे गासिबो जोबलांगोन बायदि मोनदो आं जोंनि ओनसोल फोराव नोंथांमोननि ओनसोलफ्रावबो नाथाय जों बेखौ बर' जानाय हिसाबै जोंनि समाज जोंनि हारिया बेखौ लाखिथारनांगोन नङा होमबा नोंथां? मानो होनोबा फ्राय माखासे बाथ्राफोराव माखासे माबाफ्रावबो मा होनोमोनलाय बिदि लोंनाय जानायफ्रावबो माने जोंनि माबाया जेन आ बे मोनसे हारिनि मोनसे ओ मोनसे मा होनगोन बेखौ सिथाबफानाय नांजाबफानाय मोनसे बुहुत मोदोमनि बायदि जानानै थाबाय नङा होमबा एंगार हायि बेबायदि जानानै थाबाय ओंखायनो जोंबो लांफाबाय थानांगौ आरो बिनि थाखाय नङा जे लोंनानै माबा बे दुम दाखोल खालामनो थाखाय माबा मबावबा माबा खालामनो थाखाय नाथाय बेखौ हारिनि थाखाय मोजां आरो आं बेखौ सानो दा गुबुन गुबुनफोर जायगायाव गोबां बेबायदि नुदों माने माबाखौ बन्द' खालामनांगौ लोंनायखौ बन्द' खालामनांगौ जुमाय माबाखौ गुबन्द' खालामनांगौ सुबन्द' खालामनौ नाथाय माने जोंनि हारिजों माबाखौ मा होनोमोनलाय एखौ जेनेबा लोगोसे जों बेसां दावगाया मानो जों बेजों लोगोसे लां‌ फानांगौ आरो नङा होमबा नोंथां। जेरै जों बिदिनो गाननाय जोमनाय दख'ना बैसागुफ्राव जों गोबां नुयो। बिदिनो दामनाय देनायफोरखौ जों लाफानानै जों दावगायो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
नांगौ आरो बेखौ लानानै खारन बेबो मोनसे जोंनि जोंनि आंगो जाखाबाय
औ
लोगोसे बिदिनो गोबां बाथ्रा दंबायो जेनबा जुमायफ्रा थ' आरो देहानि थाखाय गाज्रि नङा होमबा नोंथां? नाथाय बेखौ जों माबाबायदि बाहायोबा
मोजाङै बाहायनो रोङोबा आरो।
मोजाङै बाहायनो रोंबा आरो मुलि फोर बायदि बाहायोब्ला जोंनि देहायाव बहुद बियो ओ मा होनगोन सोमोनांथाव हाबा मावो आरो। जोंनि देहाफ्राव जुदि बिदि बारा मोजां हजम जायाखै बा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा नोंथांनि देहायाव बुहुद हेफाजाब होयो गोबां बेबायदि माबा नुनो मोनो आरो। बेनोसै आंनि बुंनांगौआ ओमफ्राय आरो बुहुत बिदिनो रायलायनांगौ रायलायोबाथ' बुहुद दंबायो जोंनि बिनि जुमायनि बिसय होमबा नोंथांजों रायलायना बहुद बिदिनो औ औ औ। दा समाथ' जाना फैबाय नोंथां रायलायबाथ' बिदिनो लावलां बाय थागोन ना मा होनो नोंथां? होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। बेबायदि समायनायनि थाखाय औ नोंथां दे।